औ नोंथांसो नों नोंथांनो पनहरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांनाव माबा मोन से बाथ्रा सोंनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नों थांनो औ मा होनो दा नोंथाङा फ्रि दङबा रायलाय जागोनना दसे।
अ रायलायजागोन दे नोंथां।
मा होनो आबाद मावनायनि बागै बाथ्राखौ मिथिनो लुबै दों आरो आबादखौ जेरै- मा माबोरै मावो बे मा मोनसेया आबाद मावनो गोनांबा जों गिबियाव मा मा खालामनांगोन
औ
मावनांगोन। बेफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि गोसोबायदि खोन्थानो हागोन ना आंनो?
औ नोंथां हागोन दे आबाद होनोब्ला जोंनिया दा दाथ' जोंनाया माइ जेरै मेन माबायानो जाबाय माइ गायनाय माइ जेरै जों माइखौ माइ गायनाङोबा जेरै जों फार्स्टआवनो हालेवनानै लाग्रोनांगोन। हालेवनानै खोथिया जेरै खोथिया फोग्रोनांगोन खोथिया फोनानै खोथिया फोनायावो जों खोथियाखौ मा सोमनानै दोनग्रोनायखौ नुनो मोनो आरोना। सानथाम सानब्रैसो सोमना दोननानै। ओमफ्राय बेखौ बोखांनानै बिदिनो मा एसे गाजा बेरहोनो थाखाय। एसे दोननायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिनि उनावसो जों मा हा खोथिया थिलि बिदि एवनानै खोथियाखौ फोयो फोनानै खोथिया जेरै रज'गोन रज'नानै गोजौ जाबासो मा जागोन जोङो गायनो जेरै दानि जुगावथ' जोंना गोबां टेक्टर माबा माबि ओंखारबाय बेफोरजों गोदोनि बायदि मा होनो मोसौजों हालेवनायफोरखौ नुनो मोनलिया। जा जेरै खम समावनो सम खम समावनो आबादफोरखौ जोंना दुहुननो थाखाय जोंना मा ट्रेक्टर बि माबे माबि दुहुननाय जेरै ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोन ओमफ्राय मा होनो जोंना गोदो आबै आबौमोननि समाव मोसौजों हालेवनाय गायनायनि थाखाय मामोन जोंनिया बिसना रासायनारि हासार बेफोर बायदि होलाय होलायनो नाङामोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
जोंना गायनायावनो आबादफोरा ओरैबायदि मोजां जायोमोन दा जोंना मा जोंनि दानि जुगाव ट्रेक्टर माबा बाहायनाय बाहायनायखायनो जोंङो मा होनो खानस्रि बेफोर गैला। खानस्रिनि हासार जेरै खानस्रिजोंसो हाफ्रा गुरै हासार जानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया दा जोंना ट्रेक्टरजों हालेवनाय लोगो जोंना मा आबाद मावनायफोराव जोंनिया हासा रासायनारि हासार हाबि जाबि होआबा जोङो आबादफोरखौ मोजां जानायखौ नुनो मोनलिया जेरै जोंना माइ। माइ आबाद होननाय लोगो लोगो जेरै माइआ जोंना गोबां रोखोमनि गोबां दं जेरै बासमति, रन्जित जोङो नुयोमोन आरोना बेफोरखौ गायोमोन दानि जुगाव बायसमुत रनजिफोरखौ गोबां खम खम गायनाय नुनो मोनसै। माइफ्रा जेरै गोबां गोबां रोखोमनि गोबां गोबां आलदा नैफोरखौसो जों मा गायनाय नुसै। आरो मा होनो दानिया जोंनिया सम गायनायनि सम जायैनि सिगां आरो मा गायनायफोरखौ माइ गायनो। जोङो नुनो मोनसै। सिगाङो मामोन साव भादोरालागै जोङो गायनायखौ नु नुयोमोन दानि जुगाव जोंना। आसार मास एबा सावन मासावनो जोंनि मा गायनायखौ गायनाय नुयोबा गायखां प्रायानो मा मानसिफोरा गायखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ।
बेखिनियानो नोंथाङा आरो आं जाय साबसिन जों मिथियोबा नों थांबा एसे मिथिसिन मिथिनो लुगैयो आरो
औ नंगौ जेरै जों दा। जेरै नोंथाङा माइ आबादनि बागै बुंदों। नोङा होमबा जेरै माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबावनो माइनि जेरै बेगर नांगोन जोलैखौ नांगोन बे जोलै मोनखांनायनि उनाव बेखौ माहोन जोङो दैयाव हरसे नङाबा टुइन्टिफर आवारनि गेजेराव बेखौ सोमनानै दोननांगौ बे सोमनानै जेब्ला जोङो बेखौल' सोमबाल जनाय नंङा। जोंना गिबियाव जोङो मा फोथाराव जेरै हुग्रो नांगोन गिबियाव जोङो बेखौ खारायना लाग्रोनांगोन जेरै फास हालेवनायखौ मा होनो जोंना खारायना नायहैयो सेकेणडआव हालेवनायखौ जोङो बरन होनाय होनो । हो सामार होनाय बैफोरबायाददि जोंनो जी हालेवनायाव हालेवो नङा होमबा लालासआव बेयाव जानला मेनला हालेव बोल' जायाद ना बेयाव मा होनो दैबो नांगोन दै नांनानै हाब्रु जानांगोन हाब्रु जानानै बेनि जि जाबोर बेफोरो मा सेवनानै इयाव हार खार जायो आरो आरो दानि जुगावथ' बांसिन मोसौजो हालेवलिया जेरै मोसौजो हालेवनाया ट्रेक्टरफोर हालेवनायसो साबसिन आरो बेयाव जेरै मोसौजो हालएव बा मानो बेनियाव जि जिउसाफोर थायो। खानस्रिफोर एम्फौ फोथै बेफोरो थैया आरो जेरै टेक्टरजों हालेवबा बेफोरखौ दामफ्लेजोबनानै जोंनि जि हानि बेहलु जि जोंनो आबादनि थाखाय नांगौ बियो मा होनो जोबलांनानै थाङो आरो बेनिखायनो मा होनो जेरै सिगाङो जेरै हालिवनानै गायोमोन दाना बेयो खमायलांनानै दा जोंना मा होनो टेक्टरजों हालेवो टेक्टरजों हालेवनायनि जाहोनाव दा मा होनो आबादफोरा जोंना नांगौ बायदियै मोननो थांला।जेरै नोङो जेरैहाय लुबैदोंमोन बेखौ लुबैहैनो थाखाय नोङो मा बायनानै रासायनिक हासारफोर बायनानै जोङो बेखौ मा मोजां खामनोना हायो जाहैबाय बे मोजां खालामनायावबो जोंना मा होनो हानि थाखाय गोबां मा होनो जेंना सोम सोमजियो जेरै इदि बायनानै नै जि रासायनारि हासार होगोन बेयाव गोबां केमिकेल थागोन बे केमिकेलनि थाखाय जोंनियाव जि हायाव थानाय एम्फौ-एनला बेफोरो मा होनो खहा जै थैयो हो आरो बेजों लोगोसे बे-बेजों बेयाव थाफानाय दैयाबो जोंनि थाखाय बिस गोनां जानानै बेयाव थानाय जेरै जिब-जुनार
औ
फौ एनला बेफोरखौबो बुथारनानै जोंनि जि आबादखौ खहा खालामनायखौ बांसिन नुयो आरो औ दा जोङो लुबैनायानो बांसिन जानायनि थाखाय जोङो हारसि मोजां फसल दिहुननो थाखाय आबाद दुहुननो थाखाय जोङो मा रासायनिक हासार होयो आरो फारसेथिं बे रासायनिक हासार होनायाव जोंना गोबांबो खहा जायो हायाबो गाज्रि जागोन बेजों लोगोसे बेनि नांगौ जानाय जि एम्फौ एनलाफोर बेफोरखौ जोङो मा। बुथारना। लानाय जायो आरो आरो जाया। आबादखौ मावबाल' जाया। जै आबाद मावनो थाखायनो। खस्थ' खालामनांगोन जे दा माइ माया माइ आबाद। मावनो थाखाय गायनायनि। ओमफ्राय फोनायनिफ्राय। जोबजासिम जेरै माइरं मोनजासेयाव जोङो बेयाव गो मा होनो खामानि मावनांगौ दं गिबियाव नोङो बेखौ सोम नानै। गाजा रज' होनानै बेखौ। फोनांगोन। फोखांनायनि उनाव बियाव रज'। गोन। र'ज'बा थाय बे खौ जोङो मा। फुनानै बेलेग जायगायाव गायस। स्लायगोन। गायस्लायखानायनि बिआव मालाबा एम्फौ एनला जायोब्ला बेयाव मुलि होनो नांगौ जायो हाग्रा। र'जयो हाग्राफोरखौ। जों
औ मानो होनबा जों माइफोरखौ गायनानै दोनबाल' जाया आरोना माने आबादफोरखौ मावनानै। ओरैनो मावना दोनबाल' जाया जों मा एखौ जोथोनबो लानांगोन। जेरै एम्फौ जादों नामा
उम नोंंगौ।
मा गोया जेरै जों माइ आबादनि बागै रायलायदोंनालाय माइआव दै दंना गैया माइखौ एम्फौ जादों ना मा बेफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन नायनांगोन जायो आरो ना नङा होम्बा नोंथां
औ नंगौ नोंथां उम मेना बिनो जोङो जि आबादखौ मावनानै बेवहाय जि जों लुबै दों बेखौ जाफंनो थाखाय जोङो निजिनो मा खस्थ' खालामनांगोन आरो खस्थ' खालामबासो जोङो जि लुबैनाय बेखौ मोनगोन बे खस्थ' खालामनायनि गेजेराव नोङो बां सिन लुबैनानै बेयाव रासायनिक हासार फोरखौ बांद्राय होयो ब्ला जोङो बैनिफ्राय मा होनो ख'हासो लस जागोन ओ बांद्राय लुबैनायाबो मा होनो खहा खालामो समाव । जेरै इयाव माइ गायखांनायनि उनावबाबो बेखौ जेरै हाना नै लाबोनायाव बिराद खस्थ' होयो, हानानै लाबोना बेखौ मारा होनांगौ मारा होनायावबो जोङो सिगाङो मोसौजों मारा होयोमोन
औ औ टेक्टर औ नंगौ
उम
माने जोङो दानिया मा गोदो मानसिफोरा गोबाव समलागै आरो जोंङो मा माइखौ जामनानै हाना लाबानै जामना दोननायखौ नुयोमोन। दानिया दम मा मानसिफोरा हाग्रा हाग्रा हाखांनानैखि मा दुब्लियावनो जोंनिया हानानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो खम समावनो एबा सानसेयावनो जोङो पास बिगा दस बिगा गाहामनि हानि माइखौ जोङो मा नानायखौ नुनो मोनो गोदोनि आ गोदोनिसो औ आरो आबै आबौना इसे इसे मोसौजोंनो जोङो नानायखौ नुनो मोनोमोन दानियाथ' मा टेक्टर बिदि टेक्टर हाजो ओंखारनायनिफ्राय मा सब मोसौ मोसौफोरखौ जों दाना मा बुहुत खम नुयो मोसौजों हालहेवनाय मोसौजों माइ मारा होनाय इफोरखौनो जोंङो नुनो मोनलिया गासैगोबो टेक्टर टेक्टरजों माइ मारा होनाय टेक्टरजोंनो हेवनाय गासिखौबो जोंङो नुनो मोनसै।
औ नंगौ नोंथां
औ
जे मा आबादनि खोथा रालायदोनालाय जेरै आबादाव गोबां मुवाफोर नांगौ जोरै बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंङो गोबां रासायनिक मुवाफो बो होनांगौ समाव। जेरै दा सिगां गोद दोनि मुगायाव जेरै जोङो गोबोरखि होयोमोन नोङा होमबा? जेरै गोबोरखिया मा होनो? बे मोसौनि खिनिफ्रायनो खानाय नुवा आरो बेखौ मा होनो? फोर हजाना हो खानस्रिजों सेवहोनानै बेखौ जोङो मा गोरान जायोब्ला सारनानै होयोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौ होलिया। सिगां जेरै होयोमोन दानि सिगांनि बायदिबो मा? मोजाङै जेरै मोननांगौ बैफोरबायदि मोननो थांला बाराद्राय रासायनि मुवा होनायनि थाखायबो।
बारा दं रास नाय हासार बाहायनायनि थाखाय जोंना मा मुवा बेसाद फसलफोरखौ जोंङो गोदोनिख्रुइ खमसो मोनसै आरोना।
औ ।
बेखायनो दाना जो
जि मिथिनो लुबैबाय गो खो मिथिनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंना दा समाबो खम नालाय बेखन्द'आवनो दोनथ'नाय जाबाय दे।